नोंथाङा आंनो गावनि बेसेन गोसा समखौ दान्दिसे होनो हागोन ना
औ नोंथां
नोंथांजों आं मोनसे बेसेन गोसा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों बे आयदानि मुङानो जादों दै नोंथाङा आंनो दैनि बागै एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां आं जागायनोसै जों मिथिगौ दि दैया बुहुमनि मोनसे गोनांसिन मुवा गासिबो जिबनि थांना थानो थाखाय दैनि गोनांथि जायो मानसि जिब जुनार आरो बिफां लाइफांफोरा बेनि अनगा थांनानै थानो हाया जों सानफ्रोमबो दै लोंनाय जायो संनाय खावनाय दुगैनाय जि जोम सुनाय साखोन सिखोन खालामनो थाखायबो बाहायो आबादारिफोरनो आबाद मावनो थाखाय दैनि गोनांथि जायो बुहुमनि नोंथाङा जागायदो
औ नोंथां नोंथाङा आंनो बावैसो सिगां फोरमागालांबायदि दै होनना बुङोब्ला जों जाय जोंनि गांनाय उखैनाय मावनाय दांनाय जों खामानियाव बाहायो ज जोंना जों बेखौ मोजाङैनो मिथिखागौ
औ नोंथां
नोंथाङा बेनि बेखौ बावैसो सिगां आंनो फोरमायनानै होलांबाय दा आं बुंनो सानदों दि दैया ओरैबायदि बेसाद जायखौ जों मोनलोङाबा दान्दिसे स समनि गेजेरावनो जों थैलांनोबो हागौ एबा रुंसारि जालांनो हागौ बेनिखायनो दैखौ जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय नि अनगायैबो जा आबादारिफोरा आबाद मावनाय न' लुनाय बायदि इन्डास फेक्टरिफोराव एबा कल कारखाना फोरावबो दैखौ बाहायनाय जों नुनो मोनो दा सुबुं अनजिमा बांबोनाय लोगो लोगोनो जोंना दैनि गोनांथियाबो बांबोगासिनो दं एबा दैया गुबुंले जाबोगासिनो दं बिनिखायनो आं बेखौनो फोरमायनो सानदों बि दै गैयाब्ला बुहुमाव थांना थानो हानाया गोब्राब आरो आं सानोदि दैया सुबुंनि थाखायल' गोनांथि नङा बे बुहुमाव थानाय जिमानखिनि जिब जुनार आरो दाउसिन दाउलानिफ्राय हमनानै एम्फौ एनला फोरनोबो दै गोनांथि जायो मानोना दै नोङाब्ला जोङो बुहुमाव थानाय बिफां लाइफां मुवा बेसाद बायदिखौ जों नुनाय नङा मानोना मिथिंगायाव सोरजिजानाय गासै बि फां लाइफांफोरा थांनानै थानो थाखाय दैनि गोनांथि जायो। आं बेखौनो बुंनो सानोदि सुबुं अनजिमा बांबोनायजों लोगोसे जोंना दैयाबो सानफा एफा गुबुंले जाबोनो हमदों। आरो बे गुबुंले जाबोनायखौ आं माबोरै होब थानो हागोन बेनि नोंथांनिसिम फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों दा हमनानै नायोब्ला जोंना जा फेक्ट'रि फोरनिफ्राय गुबुंलेनि दै ओंखारबोयो बेखौ जों डाइरेक्ट लैथो लैथोमायाव गारना दोनोब्ला जोंहा दैया गुंबुंले जायो। आरो आबादारिनिफ्राय जि रासायनिक मुलि बाहायनानै मिथिंगायाव जों होयो गोबां मुलाम्फा मोननो थाखाय बेखौ जों बांद्राय मुलि बाहायबाय थायोब्ला जोंहा मिथिंगायाबो गाज्रि गोहोम गोग्लैगोन दा नोंथांनिसिम आं बेखौनो बुंनो सानोदि नोंथाङा आरो दैनि बागै मा मा मोनथि थिबावखौ आंनो एसे गुवारै फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां।
जों न'फोरखौ बन्द' खालामनानै सेरनाय पाइपफोरखौ फोसाबनानै आरो बेखौ माबोरै बाहायो बेनि सायाव सांग्रां जानानै दैखौ रैखा खालामनो हायो। अखानि दैखौ बुथुमनायाबो दै रैखा खालामनायनि मोनसे मोजां राहा। दैैया मिथिंगानि मोनसे बेसेन गोसा अन्थेब गैला
औ नोंथां नोंथांखौ आं मोनसे गुवारै फोरमायनो सानदोंदि जोंना बे दै बे दैखौ जों गोरलैयै मोननो थाङो जोंनि सोरगिदिं जा मिथिंगायाव दा दैया नांनायनि बारा दङ जों बेखौ मोनथिखागौ। दा नांनायनि बारा दङ होननानै जों बै हा सिङाव थानाय। गोगो दैखौ जानला मोनला बाहायबाय थाबा जोंहा जानाय नङा दैया जोंनो गोनां जों बेखौ मोनथिनानैबो जुदि बै गोगो गोदैखौ हा सिंनिफ्राय बिगियाननि आरोंदानि बायदिसिना मुवा बेसाद बाहायनानै एबा बरिं खुरनानै बै गोगो दैखौ बोखांनानै जानला मेनला बाहायबाय थाब्ला जोंहा बै गोगो दैैनि बिबाङा जोबोर थाबैनो एबा लासैनो खमायलांगोन होननानै आं सानो दा जों जि बारफा नुबोगासिनो दं गोग्गो दैैया खमायलांनो हमदों लैथो लैथोमायाव थानाय जिमानखिनि दैयाबो समजों लोगोसे गुबुंले जाबोनो हमदों जों बेखौ मोनथिगौ जुदि जों बेफोरखौ होबथानायनि थाबैनो राहा लायाब्ला जों फैनो गोनां समाव एबा जोंनि जा फिसा-फिसौ फैनो गोनां समाव बेफोरखौ गोबां गोहोम खोख्लैनो गोनां जागोन जा बेनिखायनो आं सानो जिमानखिनि सम हागौ जों दैखौ सरैखा एबा रैखाथि खालामनायनि आदब बाहायनांगौ दा जों जाखिनि जोंनि सोरगिदिं ना फिसिनायनिफ्राय हमनानै फुख्रिफोरावबो जा रासायनिक हासार बबा मुलि बाहायनाय जायो बै नाफोरा थाब-थाब देरनायनि बेफोरखौ जों होबथानांगौ। दा नोंथाङा आंनो एसे गुवारै फोरमायनो होनो हाबावगोन ना बेनि बागै?
औ नोंथां। दैया मिथिंगानि मोनसे बेसेन गोसा एन्टक। जों बेखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरो सोलोजों बाहायनांगौ। दिनै दाय दोनथुमनाया जोंनि जथुमखौ रैखा खालामनायाव मदद होयो। आरो बेखौ ओरैनो गारनो नाङा। दैया बुहुमनि मोनसे गोनांसिन मुवा जेरै नोंथाङा होनदोंमोन दि गासैबो जिबआनो थांना थानो थाखाय दैनि गोनांथि जायो। मानसि जिब जुनार आरो बिफां लाइफांफोरा बेनि अनगा थांनानै थानो हाया। आरो जों सानफ्रोमबो दै लोंनाय जायो संनाय-खावनाय, दुगैनाय, जि जोम सुनाय साखोन सिखोन खालामनो थाखाय बाहायो। आबादारिफोरनो आबाद मावनो थाखाय दैनि गोनां थि जायो। आरो
औ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बाथ्राखौ खोनादों द आं। मोनथिबायदि दैया जोंनि थाखाय बेसे गोनां आरो आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि फैगौ समाव जुदि आबहावाया बिब्दि गुबुंले जाबाय थायोब्ला जोंनि जा खफ' महरै हानिफ्राय बिरलांनाय दैयाबो लासैनो गुबुंले जाबोगोन। जों मिथिखागाव जेब्ला कल कारखानानिफ्राय ओंखारनाय ओंखारनाय बै उखुन्दै जाय उखुन्दैया गोजौआव थांनानै जोमैजों गोरोबलाङो आरो बै जोमैजों गोरोबलांनानै बै उखुन्दैफोरा फिन हायाव फाबयोब्ला बैयो मोनसे अखानि महर लायो। जाय अखाखौ जोङो एसिद अखाबो बुंनाय जायो होननानै आं खोनानो मोनबोदों। बै एसिड अखाया जुदि मिथिंगायाव एबा सासे सुबुं एबा जिब जुनारनि मोदोमाव नाङोब्ला बै जिब जुनारा गोब्राब बेमारावबो गोग्लैनो हागौ बिनिखायनो आं सानो दैखौ रैखाथि खालामनाया जों साफ सोमबो सुबुं माहारिनि मोनफा मोनफा बिबान मानोना मानो होनना बुङोब्ला बे बुहुमाव मोननाय जिब जुनारनि मादाव सुबुङानो बयनिसायबो मेलेम गोनांसिन जुनार एबा जिबि बै जिबियानो सुबुङा मेलेम गोनांसिन जानायनि जाउनावबो दैखौ गेबेंनि होबाय दोङो बेयाव सुबुङानो बांसिन बिहोमा होबोदों दै गेब्लेेंनायाव बेनिखायनो बियो सुबुंनिनो खामानि जाय दै गबनायखौ होबथानांगोन आरो इयुन जोलैनि थाखाय दैखौ सरैखा खालामनांगोन आं मिथिनायाव दैया बुहुमाव स्निजिसे जौखोन्दो थायो बै स्निजिसे जौखोन्दो मादाव खावसे एबा एसे बिबाङाल' दैया गोग्गो दै होननानै जों मोन थिखागौ बै गोग्गोैखौ जोङो सरैखा खालामनाया जों साफ्रोमबोनिबो बिबान दा बै बिबानखौ जों मावफुंनांगोन एबा जों सुबुं माहारिया बयबो मावफुं बुंनांगोन होननानै आं सानो जोंना जा नोंथांजों रायज्लायनानै समाबो जोबनानै थांबाय। नोंथांजों रायज्लायनानै आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों। नोंथांखौ आङो फिन माब्लाबा समाव लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामो आरो खुलुमनाय आरो गोजोननाय जासिहरो
औ नोंथां।
नोंथांनो खुलुमनाय जासिहरबाय
औ नोंथां गोजोनथां
थानांगौ